ओ नोंनथाङा आंनो कल खालामनायनि जाहोना मामोन फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां आं नोंजों नैबे जोंनि दोरोङारि माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे सुंदयै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरा फरायनो हागोन ना
थारैनो हागोन नोंथां
औ होमबा आङो बे दोरोङारि माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै बोरै बोरै मो मा माइखौ बोरै मावनाय जायो माइ आबादखौ माबोरै मावनो हायो बा जों बेनिफ्राय बोरै मुलाम्फा मोनो नो हायो आं बिनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों आरो ना होमबा
औ नोंथाङा फोरमायनाय
औ होमबा जोंनो बै गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइलि एबा जोलैनि गोनांथि जायो आरो ना।
नंगौ थारै
माइलि एबा जोलैनि गोनांथि जायो बेनि उनाव जोंनो मानि गोनांथि जायो मोनसे लांदां गुवार फोथारनि गोनांथि जायो ओमफाय।
नंगौ नंगौ
औ बेनि उनाव जोङो मा खामनांगौ बे जोलै एबा माइलिखौ मा खालामनांगौ जोङो? बा फाथोनि बस्थाबा बिदिनो थौफोराव सोमनानै दैयाव सोमना दोननांगौ आरो ना माने दैयाव फुख्रियानो जा मायानो जा बिदि दैयाव बा दैमायावनो जा सोमनानै दोननांगौ साननैनि थाखाय माने।
नंगौ थारैनो।
सानसे हरै साननै बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोङो। बे सोमनाय माइलिखौ जों मा खालामनांगोन? बोखांनानै हमनानै लाबाय जों न'आव लाबोनांगोन बेखौ जाय जायगायाव जों अख खानाङा सिलाफोराव नङा जेनेबा खामसालि बा बिदिनो न'सिमफोराव जों बेखौ फुवारनानै फेनलानानै दोननांगोन आरो ना।
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ बेनि उनाव जों मा खालामामनांगोन बेखौ थालिर बिलाइ नङाबा था ओ थास' बिलाइफोरजों खोबनानै बेखौ दैफोरखौ रानहोनानै एसे गाजाफोरखौ खिलिनो एसे थाखाय बेखौ सम दोन नानै हेंगारना होनांगोन माने जोङो।
नंगौ नंगौ थारैनो।
बेनि उनाव जोङो बे बे टाइमावनो जोङो बे गाजा बेरफुनाय टाइमावनो जोङो मा खालामामनांगोन जिखिनि जों खोथिया बारि खोथिया थिलि बेखौ जों मा खालामनांगोन टेक्टरजोंआनो जा एबा नांगोलजोंआनो जा मोसौजोंआनो जा जों मा खामनांगोन बे खोथिया थिलिखौ जोङो दुफु दुफु हालोवनानै लानांगोन आरो ना।
नंगौ नंगौ।
हालावना लानांगोन हालोवना लानायनि उनाव मा खालामनांगोन जों बे हाखौ एसे हालेवखांनाय हाखौ एसे राफोद खालामनांगौ माने बांद्राय दुफु दुफु उवाबो बै जों खोथिया जिखिनि जों बे फो-फोराननानै दोननानै लामना दोननाय गाजा देरहोनाय
नंगौ
बेखौ जोङो बे हालुनाय दुफु दुफु हाब्रुआव सिदायैनो गारनानै होबा माने सिङाव गोदोलाङो आ रोना बिदि डायरेक्ट गायोबा खोथियाया जौगाबोनो बा बारायबोनो एसे खस्थ' मोनो आरो ना।
नंगौ नंगौ
राफोद खालामनानै जोङो बे खोथियाखौ बेयाव फोनांगौ एबा गारना होनांगौ जोङो। बिनि उनाव खोथियाया लासै लासैनो हारसिंनो रज'बोगोन बेखौ जों एसे जोथोन लाखिनांगोन आरोना। खोथिया देरदों ना देराखै माबायदि जादों हाग्राफोर जादों नामा? ना जौनायाव एसे फिटामिननि मुलिफोरनि गोनांथि जादों नामा जों इखौ नोजोर होबाय थानांगोन आरोना। औ बेखौ नोजोर होनानै जोङो मा खालामनांगोन? बेखौ सोरगिदिं जोङो बेरा बा मा सोरगिदिं जोङो होथैनानै होनांगोन जाहाथे बेयाव मोसौ मोस बोरमाफोर हाबनो हाया माने खोथियाखौ जाहाथे जालाङा। बिनि थाखाय जोङो एसे जोथोन लाखिनांगोन आरोना। बेनि उनाव जों मा खालामनांगोन।
जिखिनि बे खोथिया फोबाय बेखौ जोङो खोथियाखौ जौनायसिम नेनां आरोना जिबा सान बा नैजिबा सान बिदि खोथिया जौनायाव बेसेसो सम लायो आरोना। जेखिनि खोथिया माने औ औ। खोथिया फुजाहां- फुजाहां बा गायस्लायहां गायजानो थाखाय थाग थियारि जाबायना।
बै समाव बै समावनो जों मा खालामनांगोन आबाद थिलिखौबो जोङो मोजाङै हालौ लास्रोखानांगोन आरोना बेयाव जोङो नांगौ बिबांनि दैफोरखौबो जोङो थाग- थियारि खालामना लाखानांगोन। बेनि उनाव जोङो हालेवनानै बे हाखौबो जोङो दुफु दुफु मिस- मिस खालामनानै हाब्रुखौ मिस साफा खालामनानै गायजानाय खोथियाखौ माने हाखौ मोजां खालामना लानांगोन आरो ना हालौनानै।
औ बिनि उनाव जों मा खालामनांगोन। बे खोथियाखौ माने जों हाजिरा बा खामला होनानै जोङो फुनांगौ आरोना फुनानै मानसिजों फुनानै बे खोथियाखौनो जोङो बे दुफु -दुफु हालवनाय आबादथिलियाव जोङो हाजिरा खामला लागायनानै जों गायो आरोना।
थारैनो।
गायनानै जों माने बेखौ जों सिरिबाङै गायलांगोन माने। माने बांद्राय खाथि -खाथिबो नङा बांद्राय रोजाब- रोजाबबो नङा गेसेंबो नङा जों सिरि गायलांगोन जाहाथे बियो जौनानै मोजां गसा बारायनो थाखाय मोजां जायो आरोना। माने बिदि
नंगौ नंगौ।
बेनि थाखाय जोङो सिरिबाङै गायलांनानै बेखौ जोङो मा खालामगोन बेयाव मोजां दै दैनि माबाखौ समानथि दोननांगोन माने
बिनि उनाव जोङो बे माने सोरगिदिं जोङो बेरा बा बिदिनो मुस्रिफोर थेनानै जोङो बेखौ जोङो जोथोनै रैखाथि होनांगोन आरो साफोरनिफ्राय
नंगौ नंगौ।
बिब्दियैनो जोङो बेखौ जोङो खोथियाखौ गायनानै मोजाङै जोथोन लाखिनानै बिखौ जोङो देरनायसिमहालागै बिबार बारनायसिमहालागै जोङो जोथोन लाबाय थानांगोन जेनेबा हमनानै ला बेयाव माखासे गाज्रि हाग्राफोर बेफोरबायदिनो रज'यो आरोना बेफोरखौ जोङो हाग्रा दांनांगोन हासार माबाफोर बिदिनो मुलि होनांगोन। एम्फौ जानायनि मुलि होनांगोन जोङो जोथोन लायै -लायै -लायैनो बे माइआ जोबथारनायाव ओ
द' द' दान एबा ब्रै दानसोनि गेजेराव बे माइया माने हाजानायबा बिदि जायो आरो।
बेखौ जोङो बे द' दानसोनि उनाव जोङो हानानै न'सिम लाबोनो हायो आरोना। दानि जुगावथ' मानसिजोंबो हानो हायो नङा होमबा नङाबा सिंफोरबो ओंखारबाय दानि जुगाव। औ बिदि खाना लाबोनानै जों न'आव बे माइखौ जों लाबोनो हायो आरोना। लाबोनानै जों बिदिनो गोबां आजिखालिथ' गोनोखो आरि मुगा गुबुन गुबुन माइ मारा होग्रा मेसिनफोर ओंखारबाय नालाय। गोदोनि दिनावथ' मोसौ मोसाफोरजोंसो माइ मारा होयोमोन नालाय दानि दिनाव मेसिनफोर ओंखारबाय बेजोंनो मारा होनानै जोङो माइरंखौ मोननो हायो आरोना माइ आब आबाद मावनानै माइरंखौ जों बेबायदिनो मोननो हायो नोंथांमोननियावबो बिद बिदिनो माबाफोर माइ आबाद मावनायनि मोजां मोनसे आदब खायदाफोर दङ नामा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागो गोन नामा?
नंगौ नंगौ जोंनि ओ ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव ओ माने जोंनि जा बुहुमाव ओ भारताव जोंनिया ब्रैजि ब्रैजि थाम एबा ब्रैजिबा जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबादजों नांथाबनानै ओ थांनानै दं आरोना।
औ औ।
ओनसोलावबो गोबां माइ आबादखौ मावनाय जायो।
औ औ।
फार्सट दानि बावैसो ओ एसे सिगां फोरमायलांनाय बायदि जोंनिखिबो ओ बेबायदि एखे रोखोम खोमैनो जोंनिखि आबाद मावनाय जायो आरोना ओ जेब्ला नोंथाङा फोरमायलांबाय
औ औ।
लानानै जे माइया देरनायसिम ओ बेफोरबायदिनो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो एखे रोखोमैनो जोंनिखिबो आबाद मावनाय जायो। बेनिफ्राय जेब्ला माइया जोंनिया ओ थरायनानै जेब्ला ओ मोनगोन मोननाय समाव जोंनिया हाजिरा एबा खामला लागायनानै ओ जोङो माइखौ हानानै जाबना दोननाय जायो आरो एबा जोङो मोथि खाना दोननाय जायो बेनिफ्राय मोथिखौ जों खाना दोननानै ओ खाननैसो सम ओ जों बेख खौ राननो होनाय जायो राननो होखांनायनि उनाव जों बेखो दांग्रि सरनाय जायो आरो ना दांग्रि गिदिर गिदिर जों सरनानै बेखौ बानना लांनाय जायो आरो न' फारसे ओ फोराननायनि जाहोना ओ बेनोदि जोङो माइखौ जा बाननायाव एसेबां गोलोर मोना जेरै जों बानना लांब्लाथाय एसेबां गोलोर जाया। बेनि थाखाय जोङो फोराननानै दोननाय जायो आरो साननैसो समनि थाखाय बिनिफ्राय जोङो ओ बेखौ खायफा सुबुङा दुब्लियावनो ओ जाबना दोननानै दुब्लियावनो ट्रेक्टरजों नाना नै जिगाब आरो माइखौ ज' रोगानाय जायो नाथाय खायफाया न' फारसे लांनानै न' फारसे सौहैनो नाहैनाय जायो आरोना। गोदोनि ओ दिनावथ' जोंनिया मोसौजोंनो नायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ट्रेक्टरजों नानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ औ।
बेनि अनगायैबो ओ जोंना माइखौ जेब्ला न'सिम मोनहैगोन नागोन बिनि ओ बेखौ नाखांनानैबो जोङो बे माइखौ जोङो जानो हानाय जानानै फैया। बेनि थाखायनो जोङो माइखौ आरोबाव ओ लाम लामनानै जोङो सौनो लांनो गोनां जायो आरोना बेयाव जोङो ओ माइखौ बोथोर लानानै ओ जेनेबा सानदुं नांनाय बोथोराव जोङो माइखौ दिहुननाय दिहुननानै सिला एबा लांदां फोथाराव जोङो लामनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ लामनानै साननै एबा सानथाम बेखौ लामनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो मिल मिलाव लानानै थाङो जोङो बेखौ ओमफ्राय जोङो सौहैयो आरो ना दानि जुगावथ' जोंनिया ओ बांसिनानो न' न' सौनो फैनाय जोङो
औ माखासे औ गारिफोर थायो औ औ
सौनो फैयो नोंथाङा बेफोरबायदि न'आव सौनाय जा न' न' गिदिंनानै सौनाय बेखौ नोंथाङा नुफेरदों ना नुफेराखै नोंथाङा फोरमाय
औ नोंथां जोंनि गामियावबो बिदि न' न' बिदिनो गारि फिसा फिसायाव मेचिनखौ लगायनानै माइ मारा होनायखौ जोंनि गामियाव नुनो मोनदों फ्राय जोंनि न'खरावबो होफैखांबाय बिदिया माने माइ मारा होनायखौ नुनो मोनदों आरो ना
जोंनिया गोदोनि समाव एसे खस्थ'आ बांसिन जायोमोन जोंना मिलालागै जोङो थेला एबा साइकेलाव जोङो लानानै थांनांगौ गोनां जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव न'आवनो सौना होफैनाय जानानै फैबाय आरो जा माइ आबादनिफ्राय औ जोङो जिगाब मोनो जोङो बेखौ नोंथांमोननि जाय ओनसोलाव ओरैनो गारो ना ना माबा मोनसे खामानियाव नोंथाङा बाहायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन जोंनि बे माइ मारा होखांनानै बे जिखिनि जिगाब थायोना बे जिगाबखौबो जोंनि न न'खरफोराव जेनेबा बै न'फोराव जेनेबा जोंनावथ' गय बिफां गायो नालाय
नंगौ नंगौ
गायनायाव बे गय बिफांफोरनि सिं सिं गारनानै होयो जाहाथे गया मोजाङै सिरबाङै हाग्रा बंग्रा रज'आ माने बिदिनो बे जाय टाइमाव जाय जायगायाव बहा बहा मैगं गायो मैगं गायनायाव जाय बुस्थुआव जिगाबखौ गोना गोनांथि जायो बै मैगं अमायनाया बे जिगाबखौ होनानै होयो आरोना बेनि अनगायैबो माखासे बिदिनो दङ बे जिगाबखौ जोङो जाबनानै दोना ओमबा बै माइहुं बायदि माबा जिगाबखौ बे जिगाबाव मा खालामो जोंनि जायगायाव मा खालामो बै बै थांनाय बोसोरनि जिगाबखौ जेनेबा नैबे बोसोरनि जिगाबखौ नङा आरोना बै थांनाय बोसोरनि जिगाब गाब जिगाब बोरायखौ मा खालामो दानफ्ल्लेनानै माने जोंनि जिगायाव मा खालामो दानफ्लेनानै बिदिनो रुनानै माखासे आदब खायदा बाहायनानै मा खालामो न'आवनो बानायनाय मैखुन बानायनो हायो आरोना बे जिगाबजों मैखुन बानायनानै मै खुनखौ जोङो गोबां माने सख गलाफोराव फाननानै बा न'खराव बे जिगाबजोंबो जोङो मैखुन फाननानै जानो हायो आरो ना बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंङो बे जिगाबखौ बाहायनाय नुनो मोन्दों आरोा जोंनि जायगायाव बिब्दि खालामो नोंथांमोननियावाबबो बिदिनो माबाफोर खालामो नामा
नंगौ नंगौ जोंनियाबो बेफोरबायदिनो ओ बेफोरबायदिथ' जोंनि आदब बाहायनानै ओ माबानाय जोंनिखि नु फेराखै थेवब्लाबो जोंनिया मोसौ फोरनो जोंना दैज्लां बोथोराव जेब्ला गांसोनि आंखाल जायो बै समाव जोंनाया जाहोनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंनिया ओ आबाद फोथारफोरावबो बाहायनाय जायो आरो ना होमबा जोंनिया नोंथां स समाबो जाबायमोन
औ जोंना समावबो जाबाय जानाया औ
जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो नोंथांजों रायलायनाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय औ दे